औ।
औ खोनादों ना।
औ खोनादों।
अ दिनै जोङो बिदिब्ला बरनि हारिमुनि सोमोन्दै जोङो सावरायज्लायनो।
औ रायलायजागोन।
बरआ ओ गावनि आंगो ओ हारिमु बा गावनि आंगो सिनायथि दंखायो बिनि सोमोन्दै जो-जोङो ओ एसे सावरायज्लायनि ओ दायो ओ जि थु बरनि जानाय लोंनाय बा। बरफोरनि गाननाय जोमनाय। बेफोरनि सोमोन्दैनो जोङो सावरायगोन बेनिखायनो नोंथाङा माबाफोर बुंग्रोनो सानदों नामा।
औ बुंनो हागोन दिनि जों नायोब्ला जों नुयो जे जोंनि बर हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो जारिमिन दं आरो नेरसोन खान्थि दङ जेरै जोंनि बरफ्रा गाव गावनो हारसिंनो दानानै जेरै इन्दि। ओ बिफांनिफ्राय आरोयै। ओ दानानै जेरै बनायो जों बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिनिफ्रायनो गावनो गावनि हारिनि ट्रेसखौबो हिसान दानानै बानायनानै गाननाय जों बेखौ नुनो मोनो आरो गोबां बेबायदिनो। जोंनि बर हारिया गाव गावनो ओ गावनि थांना थानायनि राहाखौ बेजोंनो खालामना लानो हायो आ जों बेखौ नुनो मोनो आरो नों- नोंथाङा आरो बिनि सायाव माबाफोरो बुंगोन नामा।
औ आं आ आंबो बुंनो सानदों ओ जेरै नोंथाङा बुंलांबाय बेफोरो गासिबो नंगौ ओ बेजोंनो लोगोसे आं माखासे ओ दाजाबदेरनो सानबाय बरआ। गावनि आंगो आरिमु दङ। होननानै जोङो दायो जेरै सावरायलांदों बिनिनो। बरआ गावनि दानाय लुनाय ओ दायो जेरै नोंथाङा बुंलांबाय बर आ गावनो जि गावनि गाननाय जोमनायनि फारसे सिनायथि जेरै बरनि हिन्जावफोरनि गाननाय हिसाबै। गावनि आंगो दखना दङ ओ आरो लो ओ मान बावनो थाखाय ओ बरफोरा आरनाइ दङ ओ जायहा जोंनि बरफोरनि लागै मोनसे बेसेन बेसेन गोनांथार जि आरो बिनि अनगायैबो ओ हौवाफोरनि गाननायनि थाखाय ओ गामसा। बिनो बरनि मोन ओ गाननाय जोमनायनि ओ गेजेराव बिनो। आंगो ओ आरो बे जि फोरखौहा बरफोरा गावनो दानानै गोदोनिफ्रायनो गानबोदों। ओ दखनायाव फास्रा जोमग्रा उम बेफोराव जेरै खुन्दुं लुनानै बायदि रोखोमनि समायना रमायना आगरफोर एरनानै ओ बेबायदिनो हिसान दानानै ओ गानबोदों गोदोनिफ्रायनो। मोनसे ओ बरफोरनि लागै गावनि आंगो होननानै बुंनो हायो आरो बेनो मोनसे आंगो हारिमु। आरो बिनि अनगायै बर फोरा गावनि आंगो हारिमु हिसाबै ओ जानाय लोंनायनि ओ सिनायथिबो दङ जेरै ओ बर गावनि आंगो हिसाबै मैगंफोर जेरै अनला ओंख्रि ओ आरो लोगोसे सबायजों साम एम्फौ लाथा आरो खारै खारै ओ ओंख्रि बेफोरनो ब र'फोरनि आंगो होननानै जों बुंनो हायो आरो लोगो से नाफाम बाथोन आरो बेनि अनगायैबो जेरै जौ बर'नि उम सिनायथि बेबो मोनसे ओ जे बर'आ गावनो नआवनो बेबायदि बनायनानै होनाय जौ गोरान आरो जौ गिसि जेरै ब र'नि जि हा- हारिमु जौ बियो माने जि आइ तेकबो मोननो हादोंमोन ओ उम बेफोरनो आरो बिनि ओ बिनि अनगायै नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
औ नंगौ नोंथाङा जि बुंदों बे गासैबो सैथो जों जेब्ला बर' हारिखौ नायो अब्लानिया जों मोनथिनो हायो जोंनि बर'आ आंगो हारिमु आंगो राव आंगो जानाय लोंनाय गासैबो दं। बेनिखायनो जोंनि बर'फ्रा दिनै सारा बुहुमावनो मिनथिजायो आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो जेरै जोंनि बर'नि जि मोसानाय खेराइ मोसानाय बेफोरखौ दिन्थिफुंनानै जोंनि बर'फ्रा जौगालांदों आरो बिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन जाथिफोराबो दिनै जोंनि बर'फोरखौ नुनो मोनदों आरो मोनथिनो मोनदों जों बेखौ जोंनि बर' हारिमुनि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि जि दिन्थिनाय बेखौ दिन्थिनानै जोंनि बर'खौ जौगानाय जों बेखौ नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे जि जोंनि हौवाफोरा जि गाव आंगो ड्रेस दङ बे जाबाय गामसा गाननाय आरो बेफोर ओ गासै खौबो जोंनि बर' फोरा हिनजावफोरा माखा खालामो गावनो दानानै बेफोरखौ बनायनाय जों बेखौ नुनो मोनो आरो जोंनि बर'फ्रा गोबां बेबाय दिनो जे आंगो जानाय बेफोर जेरै नोंथाङा जेरै बुंलांबाय जे अनला बेफोरखौ जायो आरो साम बेफोरखौ जायो आरो बेजों लोगोसे जे खारै नोंथाङा बुंलाबाय बेखौ जों नायोब्ला जोंनि बर' फोरा गोबां समावनो बे थालिर आथिया बेनिफ्राय जोङो दाननानै बेखौ फो राननानै बेनिफ्राय खारै बनायो बे जाबाय जोंनि बरनि खारै बेखौ जोङो दखाननिफ्राय जों बायनाय जाया बेखौ जों गावनो बनायनानै खारै बानायनानै ओंख्रियाव होनानै बेखौ जानाय जों नुनो मोनो। दा नोंथाङा माबाफोर आ रो बुंबावनो दं नामा बुंनो हागोन।
औ बर'नि जि आंगो मोसानाय मुसुरनाय बेफोरखौ आं एसे बुंलांनि बर'नि जि मुंदांखा ओ बा आंगो मोसानाय बेफोरो गुबुन गुबुन दङ जेरै ओ मोसानाय। बागुरुमबा, सथ्रालि। खेराइ खेराइ मोसानाय आरो बिनि अनगायैबो औ गोबां दङ जेरै- बारदै सि ख्ला दाउस्रि देलाय बेफोरनो बर'फोरनि ओ आंगो ओ बा बर'नि सिनाय थि बेखौ दिन्थियो जे बर'आ गावनि आंगो मोसानायफोर दङ। गावनि आंगो जानाय लोंनाय फोर दङ आरो दानाय लुनायनि ओ सायाव आगरफोर। ओ आं एसे बुंलांनि। जेरै ओ बर' आइजोफ्रा गोदोनिफ्रायनो ओ जि दाबोदों होननानै ओ दानानै गावनो दानानै गावनो जि दिहुननानै गानबोदों बेखौ जों ओ दायो सावरायलांबाय बिनि ओ जे मुं ओ उम जोबोद समायना समायना आगरफोर जेरै ओ दावराय मोख्रेब
औ औ
ओ थाइगिर बिबार फारौ मेगन आरो बिनि अनगायैबो गुब बुन गुबुन आगरफोर जोंनि ओ ब ओ बर'फोरा ओ गानो आरो बेफोरनो बर' फोरनि आगर बा बर'फोरनि सिनायथिखौ बेफो-बेफोरनो होयो आरो बिनि अनगायै गोदो ओ गोदोनि जि आबै आबैमोन जेरै ओ बबेबा माबा मोनसे नुथायखौ नुयो ब्लानो ओ बेखौनो बिसोरो जियाव गोबोर दिखाङोमोन जेरै अख्रां सायाव ओ दाव बिरलांनाय नुयोब्ला बेखौबो बिस सोरो जियाव हा आगर एरखाङोमोन आरो बिनि अनगायैबो स्क्रि बिर नायफोर नुयोब्ला बे सिख्रिखौबो बिसोरो ओ बे जियाव ओ जि दाबाय थानाय समाव बिसोरो आगर महरै एरखाङोमोन बेनो माने बर'नि आंगो होननानै जोङो बुंनो हायो जे बर'आ गावनो दानानै गावनो समायना महर होनानै दखना गामसा आरो जि आरनाइफोर फास्राफोर बेफोरखौ दानानै गानबोयो जोमबोयो बेफोरनो माने बरनि गावनि आंगो होननानै गावनि हारिमुखौ दिन्थियो आरो बबेयावबा जेनेबा बहाबा थाङोब्ला सोरखौबा बरायनाय समाव ओ जि जोंनि जि आरननाइ बेखौ गानहोयोब्लानो जे मिथिखायो जे बियो मोनसे बर'नि ओ सिनायथि होननानै आरो बर'नि